हेलौ
अ हेलौ
औ खानादों ना?
औ दाङरिया मा खालामदोंब्रा?
होम नै आं दा गरम ना बोथो थोरा बिरादनो ओंखायनो नै उन्दुनानै दं आं फांखानि बार जागासिनो दं दा।
उन्दुना दं ने आंबो नै जिरायनानै ओरैनो फांखा सायावसो दंलाबायो
गरम ना बोथोरा बिराद नो औ औ। आंबो नै बार जादों बोथोरा बिराद गरम ना?
ओम
मा खालामनो मा मानो थांबाय थांजायो फांखा गैयाबाथाय लाइन गैयाबाथाय।
जाखांबाय
गैया जाथ'वाखै दाबो।
जाथ'आखैनो मा ओंख्रि संखो जाथ'वाखै जोंहाबो दासो संलागासिनो।
ओ औ औ। जोंनाबो मा जोंनाबो मा ओंख्रि संखोथाय गैया मोनथिथ'आ माने आंबो सोंनाय जायाखै नालाय। मा ओंख्रि संखो खायनो मिथिथ'वा आरो दा।
उम
दा आंबो नै औ जाबासो मिन्थिसिगोन। दा माने आंबो उन्दुनानै दं नालाय ओंखायनो गैया जानाय जायाखै आरो आंबो। ओहो खबर लाथ'वाखै।
उम उम
दा नोंसिनाबो जाथ'वाखैना?
जाथ'खै जोंनाबो दासो संगासिनो।
ए औ औ
खान्थाल बेगर ना माबासो संदों। खान्थाल बेगर ना गोरान मै था
उम हाब बरिया गोथ गोथावानो होमबा बरिया गोथाव दिनै। नोंस ओंख्रिया उम गोथाव खान्थाल बेगुरखौ आंबो गोथाव मोनो बिरादनो औ ओ जानाय होदे दार जाखालै एगदम मोजां जाना होखा होन्दां खान्थाल बेगर ओंख्रिया गोथाव जायो ना? मा होन्दोंमोनलाय? खोनाया मा होनदों औ औ औ औ गोथाव जायो ओ औ आबो एकदम बरिया ना?
थांनांग'
ओइ गोब उदैयाब बल बायदि जालायलायना‌ गोथाव मोनो आं बो खान्थाल बेगर ओंख
ओर औ ओरै दहय सारजाना जों गरम मोनो।
औ औ आंबो दहाय बारा जानो हायाखै एसेल' जानो हादों। मा होनदों?
गरमदो जानो हायाखै आंबो एसेल' जादों। ए
दा गरम दा। औ औ। गरमना। गरमनि थाखायनो ओंखाम जानो हाया माने दासान्दि गाबोन ओम खामानिया बोरैबाबा जागोन बोरैबाबो जाया माने। खामानियाथ' बाहेरायाव जाया बो। न' जागोन आरो ओरैनो गाबोनहाय बन गारहैनांगौ दङमोन ओमफ्राय बननि खामानि दंमोन आरो ओमफ्राय गाबोन हा। दा गाबोन ओरै दा गावसोर बबाव गारहैगोनथाय बेखौथ' आंबो मोनथि आबाव लांगोनथाय जिखुनु बे बङायाव नङाबा बासुगाआवनो जागोन बेयो। जिखुनो मोननैनि गेजेराव मोनसे आरो। औ बे मोनैनि गेजेराव।
जोंनाबो दङ गाबोन खामानि
गाबोनहाय खामानि दङ ना।
ओ दंङ
थाङासै ना मा खामानि मावगासिनो।
खामानिया एसे औवा दाननांगौ औवा दाननांगौ एसे खोनाबाय औवा दाननानै एसे बेराबो होनांगौ ओमफफ्राय माबा गालगाब बानाय नांगौ इसे अमादोनग्रा
ओ
बेखौ बानायना हैथारनांगौनो औ मालिकआ लिंहरगासिनो औ गाबोन लुना हैथारसै औ गाबोन लुना हैथारसै खामानि मावला लोगो मोनल बे
औ मालाबा समाव औ लोगोखौ औ औ
मोनलाया मानसिफोरखौनो
सायो
खामानि बोथोर जाहैबाय ना खामानि बोथोर मोनलाया मानसिफोरखौनो बयहाबो गावबा गाव थाजोबो
औ औ दा ओरैनो मा खामानि मावगासिनो दं दा नोंथां
दा ओरैनो मा खामानि मावगासिनो दं नोंथाङा ओ दासान्दि मा खामानि मावगासिनो दङ होनदां औ माबा मा मावगासिनो लायनांनाबो औ माबा मा मावगासिनो सोंफ्रांलांबाय माबा आबाव मावगासिनो सो होननो नागेरदोंमोन आङो
थुक्राझारथिं ओरै साहा
अ अ औ औ औ औ खोनागासिनो दङ खोनादों औ औ खोनाबाय औ औ दे मावनांगौ
गारिजों थांनाय ना बांद्राय खस्थ' मोना
औ औ
गारिफोरजों थांनाय ना ज' ज' लोगोफोरजों इन्टारेस्ट जायो खामानि मावनायावबो एदावलायनाय ज गेलेनाय इन्टारेस्ट जायो
औ औ
इन्टारेस्ट मावाबानो जाया हनै
इन्टारेस्ट नङाबानो
औ खामानियाबो एरोना खेला दुला एदावलायनानै इन्टारेस्ट मावनाय बिदि नङाबानो उफाय गैया नोङो
औ औ इन्टारेस्ट खालामलायनानै मावोबा मालाब माला हायो खुनु फाथथाखौ मोनलायलायाना
समा माला जाख
उम
माला माला गखो औ औ बिदिनो मोनो माथो होनबावनो मावबाय नालाय सानफ्रामबो बिदिनो इन्टारेस्ट माव नांगौ जायो
ओ -ओ
ना मा होनो औ लोगो दिगि मिलायनानै मावनांगौ जायो उम।
औ ओरैनो दा हारसिं दङ नामा नोंथां?
हारसिंनो दं औ औ हारसिं दङ हारसिं नसिंआव दङ आं नै थानदानो फांखा होनानै।
फांखा बार जादोंना एसे औ -औ
ओंखाम ओंख्रि संदों बिमाया
जोंनाबो
फिफाबो दं बिफाया बारहायाव जिरायदों
औ ओहो
खोनाया
दा
ए
उम उम बिदायालाय मा खालामदों दा दालाय बिदायालाय मा खालामगासिनो दं?
बेना ओमफाय दा बायजोआवसो हेलौ खोनादों ना?